हेलौ
औ
आ आंङो नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्रा रायलायनोसो हरदोंमोन नोंथां।
अ नोंथां रायलायजागोन।
अ दाख्लैसो बावैसो बारा गोबाव जायगोन नोंथां बैसागु जाना
औ औ नंगौ नोंथां।
दा ओ नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथांनि जायगाथिं बैसागुखौ मा बायदि फालियो बै बैसागु फालिनायनि बागै नोंथाङा फंनैसो ओ माबायदि फालियो बेखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ बिब्दिब्ला खोनासंलांदो नोंथां। जेनाखि बैसागु बैसागुआ जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे गेदेरथार ओ रंजानाय फोरबो बै बैसागुखौ ओ जोंनि आ आबौ आबै गोदोनिफ्रायनो जोंङो बर' हारियाहा बे बैसागुखौ ओ फालिबोबाय थादों होननानै खोनादों आरो दिनैसिमबो बे बैसागु रंजाथाइ फोरबो फालिनाय बेयो आथिखालावबो बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दङ ओ दा बैसागु ओ फालिनाय होननानै बुङोब्ला बैसागु जोंनि बैसागुआ ओ सैथ्र' दाननि ओ जोबथा साननिफ्राय जागायो। बेनि उनावहाय ओ बैसागनि ओ स्नि थारिखसिमहालागै जोंना बैसागुआ जाबाय थायो ओ जेनाखि सैथ्र' दाननि जोबथा सान बा गिबि बैसागु बै सानखालिखौ जोंङो संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो बै संक्रान्ति दिनाव ओ जोंङो ओ जेनाखि मोसौ बैसागु बेयो जागाय जेनो जोङो बै दिनाव ओ मोसौ बैसागु बेखौ फालिनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ माखासे ओ बिबारफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोयो बिनि उनाव लाव फान्थाव बेफोरबायदिखौ जोङो हानानै ओ माला बानायनानै लाग्रोयो, बेनि उनावहाय मोसौखौ ओ गोदान दुरुं खानानै होनो थाखाय जोङो माखासे ओ दुरुं गोदान बायनानै लाखोरखानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ मोसौखौ ओ दैमायाव थुखैनो थाखाय लाङो आरो बै थुखैनायनि सिगां मोसौखौ जेनाखि थाव गुबै हांगार बायदि लगायनानै मोसौखौ ओ फुननानै होनाय जायो ओ जाहाथे ओ बेयाव जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बै हांगार फुननायनि बेलायाव जाहाथे जोंनि मोसौआ ओम नैबे गोदान बोसोरावहाय बायदि बेमार आजारजों भुगिनाङा बिनि थाखायनो जोङो ओ जेनाखि मोसौ खौ ओ दैमायाव थुखैहयो आरो बेनि थाखाय गोदान ओ माला गान होयो बा गोदान दुरुंफोरखौ होनाय जायो थुखैनानै आरो बैयावनो ओ बायदि जेनाखि गोदोनि मेथाइ खननानै जेनाखि मोसौखौ थुखैनाय जायो बै मेथाइनि गेजेराव बेबो मोनसे लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा- हानजा। बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बैफोर मेथाइफोरानो ओ मुंदांखा खुगा मेथाइ आरो नोंथां। दा बै मोसौ बैसागु बेयो जोबनानै थांखांनायनि उनाव जोंआहाय फैयो मानसि बैसागु, बै मानसि बैसागुआ इनि जेनाखि ओ गिबि सानाव जेनाखि फुंबिलिनि समावहाय ओ जेनाखि ओ जोंनाहाय ओ सोमोन्दो लाखिनाय जेरै उन्दैफोरा देरसिनखौ खुलुमनाय आरो देरसिनफोरा उन्दैखौ ओ अननाय बैफोरबायदि होनाय अननाय बा सिबिनाय होनाय लालायखौ जोङो फुंनि स मावनो खालामनाय जायो। ओ बेबायदिनो मानसि बैसागुआ जागाय जेनो आरो ओ बेनि उनावनो जोंहा जेनाखि जयै जोंनि बर'नि माखासे ओ दोरोङारि ओ ओ गाननाय जोमनाय ओ जेरै हौवाफोरा ओ गामसा गोथां आर'नाइ गस स्ला ओ बायदि गाननानै ओ ओंखारो गामियाव आरो हिनजावसाफोराबो बेबायदिनो दख'ना बिदन ओ फास्रा ओ ब्लाउस गोजा ओ खर'आव ओ दाव दावा बिबार खाथ्रि बिब बार बाय थुनानै समायना रमायना देलायनानै बयबो ज'यै ऐ ओंखारो बेयावहाय बोराय बे बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ओ जेबो खोथा फैया नोंथां बेयाव गासैबो गामिनि गासैबो बोराय बेन्थ' गोरलै गोरलाम गासैबो ज' जानानै जेनाखि बैस सागु रंजानाय जायो आरो बै रंजानावाहाय जेनाखि बर'नि ओ दामग्रा देग्रा आगजु ओ जेरै खाम, ज'था, सिफुं, थरखा सेरजा, जाबख्रिं, खाम बैफोरबायदिखौ लानानै ज' ज'यै ओ रंजानाय जायो, आरो ओ जेनाखि जोंहा बर'हाय ओ जेना नाखि न'खर न'खर बै बैसागु दिनावहाय जेनाखि जौ रोसि बेखौ खालामनानै लोंनाय जायो ओ बै जौवाहाय जेनाखि माइब्रानि थायो माथानि थायो बैफोरबाय दि ओ मेरला बयबो सुबुंफोरनि न'आव ओ‌ जौफोरखौ मोननाय जायो आरो बैफोर खौ लोंनानै ओ जेनाखि बर' सुबुंफोरा रंजायो आरो बेनि अन ओ बेनिअनगायैबो जोङाहाय बर'फोरा दङ' ओ जेनाखि अमा जाग्रा होसाबै मिन्थिजाखायो। ओ बै दिनावहाय जोंनि बर'फोरा ओ न'खर न'खर अमा सिथारो आरो जायो बेबायदिनो रंजायो मोसायो आरो बैसागुखौ ओ हगार हरोआरो दा बैबायदिनो ओ रं जानाया जेनाखि स्नि दिनसिमहालागै जायो आरो ओ बैनि न'खर बेनि न' खर जेनाखि ओ ओ हाबनानै मोसायो आरो जेनाखि ओ बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनाय जासिहरो आरो बेजों लोगोसेनो आथि खालाव जेनाखि ओ जोंनि ओनसोलाव जेनाखि ओ बे बैसागु बोथोरखौ जेनाखि फालि लांबाय थानांगौ बा उन्दैफोरनोबो बा इयुन जोलैफोरनोबो बेनि सांग्रांथिखौ होलांनो थाखाय जेनाखि ओ माखासे ओ बैसागु खुंफुं आफादा जेनाखि बैसागु खुंफुंनाय ओइ बेखौ लागासिनो दङ' बेयो बोसोरफ्रोमबो जाबाय थायो बैनि गुबै थांखियानो जोबाय जेना खि ओ गथ' ओ उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जेनाखि ओ बर'फोरनि माखासे ओ दोरोङारि ओ दामनाय देनाय ओइ खुगा मेथाइ बैफोरबायदिखौ ओ नि सायाव जेनाखि सांग्रांथि ओ लाखिहोनाय बा बैफोर लाखिहोनो थाखाय गथ'फोर खौ जेनाखि ओ बादायलाय होनाय बैफोरनि सायाव जेरै खु गा मेथाइ खन होनाय, बा खाम ज'था सि ओ सिफुं सेरजा बायदि दामनाय बादायलायनाय। बैफोरखौ दा जोंनि ओनसोलावहाय खुंफुंबाय थानाय जायो बोसोरफ्रोमबो दा बेबाय दिनो ओ बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजों ओ जेनाखि जोंनि ओ बर' हारिनि माखासे ओ दोरोङारि ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माखासे थानाय हुदा बैफोरबायदिया ओ बेरखांगासिनो दङ' आरो थांनानै थागासिनो द ङ' ओ दा ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो फालियो आ रो नोंथां बैसागुखौ दा आङो ओ नोंथांनावबो ओ नोंसिनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबोरै फालियो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांखौ ओ सोंनो सान्दों । दा नोंथाङा फोरमायलांदो?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ फ्राय फालिनाया नोंथांनि बायदिनो नोंथां दा आङो जों आंनि ओनसोलनि ओ बैसागु फालिनायनि माखासे ओ बाथ्राफोरखौ नोंथांनो फोरमायसै दा बैसागुआ जोंना सैथ्र' दाननि जोबनायनिफ्राय जागायो जायखौ जों सं-संक्रान्त्रि एबा मोसौ बैसागु होनो दा मोसौ बैसागुआव जोङो मा खालामो जोङो मोसौखौ फुजियो बा जोङो गिबियाव फुङाव सिखारनानै जोङो मा खालामो राइदों राइदों दालाइ जोङो
मोखोना
देन्था बेखौ जोङो मा न'नि लांगावनाव खाबथाना दोनग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो माखासे ओ फान्थाव आलु लाव बिदि हा फिसा फिसा हानानै बिबारजों लोगोसे माला थुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो आरो मो मोसौखौ थुखैखांनानै ओ बेनो गानहोयो थुखैगोननानै गानहोयो आरोना । दा बेनि उनाव जोङो अखानायैहाय बैसाग दाननि से अक्टनिफ्राय बैसाग दांनै स्नि अक्टस जोंनाव गुबै बैसागुआ हाबो जोङो स्नि दिन फालियो जोङो बैसाग दाननि से‌ खा खालाराव जोङो गामि जोंनि गामिनि गासैबो सुबुंफोरानो गासैबो मानसियानो बा ओन्दै जा गेदेर जा गासिबो नखरनि मानसियानो जोङो जोंनि गामि गामिनि फोथाराव जमा जायो । जोंनि गामिनि फोथाराव जमा जानानै जोङो गिदिर उन्दै बयबो मान लालायो गिदिरफोरनो मान बावो ओन्दैफोरनो नो अननाय होयो जोङो खुलुमलायो खुलुमलायनायनि उनाव जोङो माखासे बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जोङो ओ माखासे बेसेन गोसा बैसागुनि बादै बिबुंथि लाखिहोयो । बिनि उनाव बिबुंथि लाखिखांनायनि उनाव जोंनि गामिनि गासैबो ओ उन्दै गिदिर बोराय बुरैफोरनि थाखाय जोङो आलदा आलदा रोख रोखोमै जोङो माखासे गेलेनाय लानाय जायो जेरैहाय बैसो गिदेर बोराय बोराइफोरनि खारनाय बुरि बुरिफोरनि खारनाय एसे हाबा जागोदान हाबा जागोदानफोरनि खारनाय हौवाफोरनि हिनजावफोरनि आरो एसे सेंग्रा बिदिनो नैजिनिफ्राय नैजिबासिम सोनि गेजेरनिखौ खारनाय बिदि आरो बिनि उनाव बिनि गाहायाव थानाय ओन्दै ओन्दै बा बोसोर द बोसोर बैफोरनिबो आलदा आलदा हिनजावसाफोरनि हौवासाफोरनि आलदा आलदा खारनायखौ होनाय जायो । खारनायनि अनगायैबो जोङो होबावो जेरैहाय हांसो हमनाय होयो । जोङो मोनसे गुवार जायगा बानायनानै फारफ्रोमथिंबो होथेनानै जोङो गेजेराव हांसो मासे हगारनाय जायो आरो बै हांसोखौ खौ होसोनो थाखाय जोङो मेगंखौ साफ्रोमनिखौबो खाथेनाय जायो मेगंखौ जोङो आरनाय एबा साद्रिजों जोङो खाथ्र खाथेनानै होनाय जायो आरो बेनिफ्राय हांसो हमनायखौ होनाय जायो । हांसोखौ जाय हमनो हागोन बेयो फास्स खा बाजौ रांनि प्राइस मोनगोन आरो लोगोसे हांसोखौबो मोनलांगोन आरो ना नोंथां । जोङो गिबि ओ बैसाग दाननि गिबि थारिखआव जोङो से थारिखआव जों बेखौ खालामनाय जायो बेनि उनाव जोङो मा खालामो हांसो खेला जाखांबाय बेनि उनाव जों हौवाफोरनि थाखाय मा खालामो ओ थालिर बिफां गाखोनाय जोङो थालिर गोलाव गोजौ नायनानै जोङो ओ थंसे थालिरखौ जोङो दानफायनानै फोथारनि गेजेराव गायो बै फोथाराव फोथारनि गेजेराव गायनानै जोङो बै थालिराव थाव गुबै फुननाय जायो थाव गुबै फुननानै जोङो बाहाय जोङो हौवाफोरखौ मा गामसा गाननानै बा हाब गुसुं फेन गाननानै जोङो मा गाखोलायनाय बादिनाय होयो बै जाय सुबुङा जाय मानसिया फार्स्ट गाखोनो हागोन बैयो नोगोद सेेरोजा रां प्राइज मोननाय जायो आरोना बान्था मोननाय जायो । सेथि थारिखाव जोङो बैफोरखौ खालामनाय जायो बेनिफ्राय जोङो नैथि थारिखनिफ्राय जोङो खालामो जोंनि गामि गामि जोंनि गामिनि आथिखालनि मुगावथ जोङो मा जोङो जोंनि गामिनि सुबुंफोरा जोंनि गामिनि मानसिफोरा गुबुन गामिनि मानसिफोर फैनो मोनला गुबुन गामिनि मानसिफोरा जों गामियाव हाबफैनो मोनला बिदि जाबाय खिन्थु गोदोनि दिनाव यावबा बैसोनि गामियाबो जोंनि गामियाव फैनो मोनो जोंनि गामियाबो बे बिसोरनि गामियाव थांनो मोनोमोन । नाथाय दाना बिदि गैला नालाय ओंखायनो जोंनि गामिनि साफ्रोमबो मानसिफोरा जोंनिया मा खालामो जयै ओंखारनानै मोनसे रंजानाय फोरबो बा बैसागुखौ फालियो आरोना बैखौ फालिनो थाखाय जोङो ओ गामियाव जों मा बुथुमग्रो दामनाय दुनाय जेरै जों बैसागु दामनाय देनाय नांगौ जानो थाखाय जोङो मा नांगौ? खाम नांगौ, जथा नांगौ । खावां नांगौ ओमफ्राय जाफथिं नांगौ जोंनो थरखा नांगौ जों बैफोरबायदि ओ दामनाय देनाय बर'नि गुबै दामनाय देनायखौ लानानै जोङो बैसागुखौ रंजानाय जायो दा बै रंजानायाव जोङो न'खरफ्रोमबो हाबै हाबै जोङो जौ बिदै एबा जौ रोसिखौ जोङो लोंनाय जायो जोङो लोङो बयबो मोसायो । जों गोसो होनानै मोसायो जोङो ओ एसे एनै रां मागियो रां नङाबा जों माइरं मागियो । माइरं नङाबा जोङो फिथाइ सामथायाइ मागियो फिथाइ सामथायाइ नङाबा जोङो ओ मैगं थाइगं मागियो मागियो जोङो मागियै मागियै मागियै जोङो द' दिनहालागै मागियो स्नि दिनाव जों मा खालामो जोंनि गासिबो गामिनि ओ उन्दै उनला बोराय बुरै सें ग्रा सिख्ला ज' जानानै जोंनि गामिनि फोथाराव मा गिना मोननाय खिनिखौ संजानानै जानानै जोङो बैसागुखौ बिदाय होयो नोंथां । दा जोंनि ओनसोलनि फालिनाया बेबायदिनो नोंथां ।
नोंथांनो नोंथांनिफ्राय जेनाखि बैसागु बोथोरनि फालिनाय नोंसिनि ओनसोलाव बेखौ मिथिनो मोन